ओइ नोंथां । आङो दानो नोंथांनावहाय ओ कल खालामनाय नि जाहोनानो जादों जाहैबाय, आंङो नोंथांजों दसे सम उम, ओ बै जे जोंनि हाग्राफोराव मोननाय मैगं-थाइगंनि सोमोन्दै ओ ओ बेनि सोमोन्दै आङो ओ सावरायनो हर हरदों आरोना नोंथां । दा जोंनि ओ दा जोंनि आबाद माने हाग्राफोराव मोननाय आबाद बा मैगं-थाइगं होनोबाथ' जोंना जोबनानै थाङा जों बर' फोराथ गोदो-गोदायनिफ्रायनो माने हाग्रानि मैगं-थाइगं बेफोरखौहाय ग'थायनानै बा ख'नसायनानै जाग्रा हारिया आरोना । आरो जोङो औ जे हाग्रायाव मोनो जाया जोंनि थाखाय देहानि माने जाजाथाव जेया जाजायो बेफोरखौ जोङो खानानै, एवनानै जायो आरोना। जेरैहाय बिनि गेजे जेरावनो नायोबा जोङो नुनो मोनो जे, जे हाग्रायाव मोननाय थास'
जोङो ओ बिदिनो ओ जेब्लानिफ्राय थास'आ फिसायैहाय ओ फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो खिलि जेनो बे खिलि जेनन्नायनिफ्रायनो जोङो थास' खौ जायो आरोना । बे जेब्ला ओ ओ गांनैसो बिलाइ हर जेनो होमबा जोङो बेखौ थास' खिलि होनो आरोना खिलि जेननाय नालाय । बेखौ जों ङो बिदिनो आलुजों नङाबा टमेट'जों आलु एसे टमेट' बा बा बिदिनो थास' खिलिजों‌ ओ टमेट' गोखैजों बिदि होनानै ना फोरजों नङाबा बै जे जोंनि बर'नि ओंख्रि जे जों नानिफ्राय बानायनानै दोननाय नाफाम बेफोरजोंहाय जोङो बेखौ जानाय नुयो आरो दा नोंथां। थास' खि लिखौ ओमफ्राय बेनि अनगायै थास'आ एसे देरलाङोबा जोङो बिनिफ्राय जे बिनि बिथ'रि ओ गोरलै-गोरलै ओ बि बिलाइफोर ओंखारनाय बेखौहाय जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरोना। माने बिथ'रिखौ आरोना आरो बिथ'रिनि अनगायैबो आरो थास'वा देरलांनानै जेब्ला बियो ओ बिबार बारहैयो आरो ना थास'आ बेखौहाय जोङो ओ देरलाङोब्ला बिनिफ्राय बे बिबार खौबो जोङो जायो आरोना हाग्रानिफ्राय मोननाय बे थास'खौ। आरो बे बे बिबारनि बे बिबारखौथ' जोङो बिदिनो दाउ बेदर जों, अमा बेदरजों बिदि जायो नोंथां । ओमफ्रायहायो बेनि अनगायै बो जोङो आरोबाव जुदि बियो थास'आ बिबार बारगानानै जुदि बियो ओ रोदा हरोबा माने फेंखाफोर हरोबा माने जोङो बेखौहाय माने बिनि सायावहाय जे रोदा हर नाय बेखौहाय जोङो आइथें होननानै बुङो आरोना, थास'नि आइथें बिदि आइथें हरोबा जोङो बे आथेंखौबो माने ओ बिदिनो हाग्रायावनो मोननाय उसुमैजोंखौ एसे होनानै जोङो बेखौहाय ना गोरानफोरजों जायो आरोना नोंथां।
उम।
ओमफ्रायहायो बेनि उनावहाय जोङो बे थास'खौनो जेब्ला थास'आ गोरा जानानै रालाङो होमबा जोङो बेखौ हाय थास'नि सिंआव जे बेदर जानाय बिनि बेदरनि बै जे फिसा- फिसा फेंखा जानाय ना जोङो बेखौबो थास'नि फिसा- फिसा बे फेंखाखौबो माने जानाय जायो आरोना। बेफोरखौ जोङो बेदरजों जायो, अमाजों जायो, दाउ बेदरजों जायो आरोना बेफोरखौबो। माने बिराद गोथाव आरोना जानो। ओ माने जोङो बे हाग्रानिफ्राय मोननाय नैबे थास'खौ माने गुबुन- गुबुन रोखोमै माने मोनसेबो गारालासे बेखौ जानाय जायो आरोना नोंथां। आरो बिनि अनगायैबो मोनबावो जोंनावहाय दिंखिया जायखौ जोङो टमेट' फिसाफोरजोंहाय फ्राय जायो बा भाजा जायो आरोना। बेखौबो जोङो मोनो बिनि अनगायै जोंङो खारौ खान्दाय होन्नाय मोनसे दङ हाग्रा गेजेराव जे बारो। जोङो बे खौबो बिदि बिबारखौ जानाय जायो आरोना। बे बिबारा माने सानाव माबा फुङावहाय ओ हरावहाय बारनानै फुङाव वहाय सिरियो आरोना नोंथां आरो जोङो बेखौहाय फुङाव सिरियोबा बेखौ हाग्रानिफ्राय खननानै लाबोनानै जाफैयोआरो। बेनि अनगायै जाय खायलाखौबो जोङो हाग्रायावनो मोनो। ओमफ्राय बेखौहाय ओ बेखौहाय जोङो फ्राय जायो फिसा- फिसा हानानै नङाबाबो जोङो बेखौहाय रुनानै बा नाफोरजों एवनानै बिदै होनानैबो जानाय नुनाय मोनो। आरो जोङो बाथोनबो जानो मोननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ। बेनि अनगायैबो जोङो माने गोबां रोखोमनि बिदिनो हाग्रानि मैगं- थायगंखौ जानायखौ नुनो मोनो।जेरै- ओ बेनि अनगा गायै जोङो खिफि बेन्दोंखौ जायो। जे खिफि बेन्दों जाबा जोङो माखासे बे बेमारफोरखौहाय मोजां जायो होननानै खोनायो आरो ना माने बेमारफोरा जानो हाया होननानै। औ बेखौ मुलि हिसाबैबो बाहायो आरो। आरो जोंनि बे माइ आबाद गायनायनि उनावहाय जे माइखौ हाखाङो बे समावहाय नारा थायोना नोंथां बिदियावहाय बा अबेबा मोजां हागुरै जायगायावहाय माने हागिसि जायगायावहाय मानि मुनि मोनो आरोना नों थां औ बेखौबो जोङोहाय ओ मा होनो मेडिसिन हिसाबै माने मुलि हिसाबै बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां। बेखौथ' ओरैनो औ औ बेखौ बिनियाव बाहायनाय जायो। उदैनि मोजांनि थाखाय बा सुगारफोर जानायाव बेखौहाय जायो होन नानै मोनथियो आरोना नोंथां। औ। औ बेफोरखौहाय जोङो हाग्रानिफ्रायहाय माने ओ मोनो आरो ना। दा बिदिनो गोबां रोखोमनि हाग्रा दं माने जोङो बुंनानै फोजोबनो होया आरो ना नोंथां नोंथांनि मा मा बिदिनो हाग्रानि माने मैगं थाइगंखौ मोननाय जायो नोंथां खोन्थानो हागोन ना?
आ खोन्थानो हागोन नोंथां जों दा बर'फोर जाग्रा हाग्रानि मै गं होननानै बुङोबा जोंहा बिदिनो गोबां दं नोंथाङाबो माखासे आंनि सिगाङाव फोरमायलांबाय दायो आं माखासे आंनि गोसोआव थानाय आं मोनथिनाय बेफोरखौ आं फोरमायनोसै नोंथां जोंना गिबियावनो दङ जोंहा थाराय थाराय थाराय मैगं आरो बेखौ जोङो हाजो जायगायाव मोनो जेरै मोनसे बियो ओइ बासथि बिबार बायदि जायो। बिनि माबाया साइजआ बेनिखायनो बिनि देन्थाखौ जायो जों थारैखौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा जाबाय अलदर जाबाय अलदरा थास' बायदि बिदि मानो बियो थास' थास' बादि एसे बुस्तुआ सु गोनां दङ। बेफोरखौ जोङो बेखौ बर'फ्रा जायो जेरै हाग्रायाव मोनग्रा जेरै बेबो मोनसे मैगं हारि जेरै आरो बेजों लोगोसे जोंहा जाबाय सिब्रु सिब्रुखौबो जों बर'फ्रा जायो सिब्रुआबो एसे मानो आरो अबेबा अबेबा माना बिदिनो आरो जोंहा जाबाय जेरै सिंसाब सिंसाबाबो सिंसाबखौबो जों बर' सुबुंफोरा जायो जेरै बेखौबो जों हाग्रा एबा हाग्रायाव जेरै दैसाफ्राव मोनो जों बेखौ दैसा बिदिनो जरना बिदियाव मोनो। जेब्ला बेखौ जोङो खानानै आराम सायनानै जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा थाबावबाय। जेरै संज'ना सज'नायाथ' बेफोर दं। बिफांबाबो बियो मैगंआव जायो जेरै सज'ना फिथाइ बिनि बिबार बिनि बिलाइ बिनि गासैबो बुस्थुआनो जाजायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा थाबावबाय। जेरै जोगोलावबाय थाबाय। बेफोरबो जेरै हाग्रायाव मोननाय होनजायो बेबो आरो। मानिमुनि बेफोरबो हाग्रायाव मोननाय होनजायो आरो जेरै जारि बिबुखौबो हाग्रायाव मोनो। जों जारिफोरखौबो दाउफोरजों जायो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा। बिदिनो गोबां बाथोन जाग्राफोर जेरै खुन्थाइना राबाद। खुन्थाय नारा बेखौबो जों बेबो बेखौबो हाग्रायावनो मोनो जों बेफोरखौबो जायो। जायो जेरै बेखौबो फाजा एवनानै जायो आरो। बाथोनबो देनानै जायो बेखौ मोजां थावजों फ्राम फ्राम एवनानै बिनि उनाव जोंहा जेरै अलदर बेदर बेखौबो जोङो बाथोननि हिसाबै जायो बे बाथोन बे अलदर बेदरखौ जोङो खांख्राइफोरजों एबा नाजों बाथोन देनानै जायो आरो जोंहा बिदिनो हाग्रायाव मोननाय होना आरो माखासे जोंहा थालिर थालिर थाबावबाय जेरै थालिर। थालिर मैखुन थाबाय आरो थालिर फस्ला। बाय बेफोरनो जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोहा ओ बिदिनो मैथा सिख्ला थाबाय। बिदिनो बायदि बायदि जोंहा हाग्रायाव मैगं थाइगं मोनो आरो जेरै आरो गोबां रोखोमनि दङ जेरै ओ माखासेखौ गोसोआव गैजोबा थेवबो फोरमायबाय आर खांनो ओ बिदिनो जों औ। जोङो जोंनिथिंजाय मानिमुनिखौ जोङो मानिमुनिखौ जायो होनोब्ला बेखौ जोङो। फोथारनिफ्राय लायनानै ओ आराम सुनानै जों आलुफोरजों फाजा एवनानै जायो। आरो बेखौ जोङो माख खासे दाउ बेदरफोरजोंबो बिदै फुदुंनायफ्राव होयो। बिदिनो जों बानलु बिदै फुदुंला बायोना बियावबो। होयो जोङो ओ मानिमुनिखौ ओ ओमफ्राय बिदिनो मानिफोरखौ आलुफोरजोंबो जायो आलुफोरजों जानो गोथाव जायो मानि मुनिया ओ उम आरो जों दहायनिबो सिब्रुफोरखौ होनोब्ला जों सिब्रुफोरखौ हाजो ओनसोल एबा अलदरफोरखौ जोङो हाजो ओनसोलफ्रावसो मोननो हायो बेफोरखौ जोङो हाग्रा गेजेर गेजेर बेफ्रावसो मोननो हायो जेरै मानसि सुबुंफ्रा थांथाव जाय बेफ्रावसो मोनो। आरो बिदिनो गोबां जों बरफ्रा हाग्रानि मैगं जाबावो जेरै माखासे दंबावो। ओ
माखासेखौ मोनथिजोबब्ला नोंथां
औ औ नोंथां बे हाग्रानि मैगं होनोबा ब बैखौबो जायोना खुन्थाय नारा बे बो जायोना अ खुन्थायनाराखौ नोंथा थांनिजों माबायदि रोखोमै जायो ना फोरजों जायो नामा बाथोन ना फ्राय
ओ खुन्थाइनाराखौ जायो ओरै जोंथिंजाय बांसिनैनो ओ जोंहा बेखौ लायनानै एबा लाबोनानै फाजा एवनानै जायो जेरै थावफोरजों फ्राम फ्राम आलुफ्राव होफानानै जायो बेजों लोगोसे बेखौनो एवनानै बाथोनबो देयो आरो आरो जोहा हाग्रानि मैगं होनबा जोहा जेरै नोरसिं थाबावबाय नोंथां नोरसिंफोरखौबो जों जायो आरो बेजों लोगोसे अन्थाइ बाजाब अन्थाइफोरखौबो अन्थाइ बाजाब मैगंखौबो नोंथाङाथ मोनथिखायोना
औ औ
अन्थाइ बाजाब जेरै जों बेखौ ओ अब एम्फु बेदर बिदिनो बायदि बायदि दाउ बेदर इन औ एन्जर बेदर बेफ्राव होनानै जायो जों ओ बिदिनो जाबाय बिदिनो गोबां दङ आरो औ
औ बेखौथ जायो ओमफाय बे नोरसिंखौथ जोङो नाजोंहाय ना खौ माने नाजोंहाय बेखौ नोरसिंखौहाय होनानैहाय गोथाव माने मोदोमनाय फैयो आरोना नोरसिंखौ आरो नोरसिंखौथ जोङो बराबो खालामनानै जायोना ओ ओ ओ बरा खालामनानै जायो एवनानै ओं
बिदिनो हाग्रायाव मोननाय बरफफोर जाग्रा गोबां रोखोमनि मैगं दं ना नोंथां जेरै हाग्रायाव आरो नआव जेरै थागुना बेफोरखौबो ओंख्रि जाफैयो जेरै ना नोंथां औ हाजोफ्राव मोनो ना बेखौ बेदर थांग्रा बेफोरोना जेरै रावबो थाखाबाय बिदिनो बायदि बायदि मैगंफोरखौनो जों बर'फ्रा जालाबायो ना
औ जायो औ बिनि मा होनो जों जे नुयो बेखौनो माने खानानै जालाबायग्रा आरोना माने जाजानायफोरखौ औ बेथ' खिफि बेन्दोंआथ' नायोबा माने जाथाव जाया आरोना बिराद
औ नोंथां औ
मोनामोनालाय खिन्थु बियो खिफि बेन्दोंआ माने ओंख्रि संथारबा माने मोनामनाया खारो
औ औ मानि नोंथां जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रायाव थाग्रा नालाय मानि हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ जोबोर जानो मोजां मोनो आरो नागिरनानै जानायाव जोबोरैनो गोख्रों आरो ओ गोरोंबोना नोंथां जों बर'फ्रा हाग्राफोरनि मैगंखौ नागिरना जानायाव
औ बेनि गेजेरजोंनो माने माखासे जेन'बा जोंनि बेमार आजारफ्राबो माने जोंनावहाय जानो हायामोन आरोना मानो ओ जोङो हाग्रानि नि माने बे नेसारेल जाहैबाय नालाय बेयाव जेबो मेडिसिनफोर बो गैया माने हाग्रानिफ्रायनो मोजां मिथिंगायारि माने जेबो ओ गाज्रि गोहोम गोलैयामोन नालाय सिगां थ' बेफोरनिफ्राय खानानै जानायनि गेजेरजोंबो जोङो मा खासे बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायोमोन आरोना नोंथां जेरै दा औ औ दाथ' जोङो हाग्राफोरखौनो नुला नालाय दा खम मोनजासै आरोना मैगं थाइगंखौबो औ होनबा नोंथां जोंनाथ' टाइमा जानानै फैबाय होमबा बेहायनो दोनथ'नायसै नोंथां।